खोनादोंना औ आं दं जिरायनानै ओरैनो
आतसा दङ इदिनो उम आंबो आबादनि बागै सावरायदो ।
औ आबादनि बागै सावरायगोन ।
उम
दा जेनेबा नोंथांमोन, औ माइ गायनायनि बागै ना? औ, दा जोंनिजा माइ गायनो हाथ'वाखै । माने जोंना बोथोर अखाजोंसो गायनाय जायो नालाय अखा खौ नेना दं आरो बेयाव अखा हथवाखै दासान्दि । दा नोंथांमोननिजा गायबाय नामा माइ?
जोंनिथिं दा गायनो हानाय जाबाय माने ओ, माइआबो गुबुं गुबुं दों नालाय । ओमफ्राय माने दैनि माने एसेबां जेंना गैया आरो । माने, दैया माने अलरेडि माने मा होनगोन इखो दंगजा
औ, अ नोंथांमोननिजा माने अखाजों अखानि दैखौ नेनानै गायनाय जाया आरोना?
ओहो अखानि दैखो नेना गायनाय जाया माने । नेनानै गायनाय जाया माने गायनांगो जायो माने दैया
औ
फोयो नालाय माने अखा हाबासो बारायगोन नङा ओमबा?
औ
गोजौथिं आरो ।
औ
उम, साहाथिंनिफ्राय फायोलै जोंनिया दैया माने ।
औ
थिंनिफ्राय उम मा होनगोन इखो दा, दंग'आ जेथिं फ्राय फाय दो माने गोजौआव एक' प्रब्लेम गैया । बाथाय दैया सरासल फैबाय थायो आरो ना।
औ माने गोजौआव बान्दो होथेनानै लाखि जायोबा दैया फैयो आरो ना औ औ जोंनि जा बेफोरबायदि जोंनि जाबो बेफोर बेफोरबायदिनो दंग' दैमा दैसानि दैजों गायनाय जायो। नाथाय थेवबाबो दैया माने एसे खम फैयो आरो।
खम फैयो ओ। माने अखानि दैदोन्थ' टटेलि बिदि गायनो हाया नङा होमबा? बा दंग थाथारनांगोन ओहोहो उम मा मा माइ गायो नोंथांमोननिया?
नोंथांमोननि खिजा मा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो?
जों जा बाहादुर ओमफ्राय बास मुति, रनजित बिदिनो आरो। जि जाय जाय माइ माबा दोङो गायनाय जायो माने।
औ।
ओमफाय आङो खोनानो मोनदों आरो ना गुल जागायाव माने दाइरेक्ट माइखौ गायालासेनो दाइरेक्ट फोखानाय खोनसेल' फोखानानैनो इदि गायोनो आं माने दिनि दिनि मिथिदो आरो ना आङो। उम। सासे आदादो रायलायदोमोन आङो ओम मिथिदों माने। माने माइखो माने जों आरोना माइखो हायाथ' एफा गैया नालाय
औ।
माइखो गाय ओ खोथियाखौथ' फोखाबाय नङा होमबा? खोथियाखौ फो-फोनानै खोथियाखौ फुुफिननानै आख' गायनानै आख' फुुफिनो माने। माने जागायो आरो ना। उम माने माइया एसे एसे बुजा फसल होयो आरो।
औ नोंथांमोननिजा ओरैनो मायआ बिगा सिस्टेमाव बिगासेयाव बेसेबांसो मोननाय जायो माने खैमनसो मोननाय जायो?
आं एखोथ' एफा बुंनो हानाय नङा नङा होमबा माने आं उम आन्दाज लागायनो हानाय नङा आरो आं ओह उम। बांद्राय माबा गियान गैया आंनाव माने
औ औ मायनि माय
आबाद मावनायनि सायाव आरो ओ आबादखौ माने न'आवसो गायनाय माने आं थाफायो आरोना आलि सालि एसे दानना होयो खोथियाखौ हले आं फुवालै खोथ थिया फुआ आं माने गंनो हानो नागिरा आङो
आं नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनि नोंथांमोननि जा मायखौ टेक्टरजो हालेवनानै गायनाय जायो ना मोसौदो हालेवनानै गायनाय जायो माने आगोलथ' बांसिन बांसिनानो मोसौ दोसो गायोमोन नालाय
औ माने जोंहाना दाबो नांगोलदो एवो आरो ना फार्स्टआव माने मा खालामो नांगोलजों एवग्रोना लायो माने मानो होनबाथाय गुबुन आबाद मावग्रोनाय जायोना ओमफ्राय हाया गोरा जाना थायो टे क्टरदो एवबाथाय मोजां जाया माने नांगोलजो नांगोलजो सैसे एवग्रोना लाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव खोनसे एवग्रोना लायोलोय नांगोलदो ओमफ्राय दैखो सोना दोनबाय हाया एसे गुरै जागोन नङा होमबा ओमफ्राय टेक्टरदो एवबाय बेयो खोननै खोननै एवनाय जायो आरो टेक्टरदो ओमफ्राय नांगोलदो खोनसे उम बिदि दा नोंथां मोननिजा मारै गायो माइखो गदिनो ना?
जों जोंनि जाबो माने दानि दिनाव एसेबां ओरै मोसौ मोसाफोरदो गायनाय जाला आरो औ गोदो गायोमोन दानि जुगाव मोसौफोराबो थाला नालाय मोसौ हालाफोराबो थाला बेनिखायनो टेक्टरजोनो गायनाय जायो आरो माने जागायनायनि
मोसौआलाय दोङो जोंहाना दाबो माने दोङो बुहुद दोङो मोसौआ
थाम हालेवनाय जायो फार्स्टआव खारैगोरनाय जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टाव आरो एसे हाखौ फोमोननो थाखाय गायबाय । हालेवबाय बेनिफ्राय बेनि उनाव गायथारनाय टाइमाव खेबसे हालेवबावनाय जायो आरो
औ ओ खोन्थामोन उम माने गोथ थौ माबायाम ना हाया। बेनि थाखाय उम आरो माइनि बादै माबाफोर आबाद मावबावो नामा?
औ माइनि बागै आबाद मावबावनाय जायो गोबां रोखोम खुननि आबाद मावो जोंनि जा जेरै दा दैज्लां बोथोराबो मावो जेरै पथल जिंखा लेस्रा बेफोरबायदि थायो आरो भिन्दि औ नोंथांमोननि जा आरो बेलेग
माने नआवनो मावनाय जायो आरो
नआवनो मावनाय जायो ।
ओ नआव माव मावनायालाय जायो । होनबाबो माने ओ फाननो थाखाय मावनाय जाया आरो । जोंहाना माने नआवनो जानो होन्नानै ।
औ-औ ।
बोरि हा गैयालै एफ्फा । उम ।
बोरि माने आबाद मावनो थाखाय माने गुबुन- गुबुन जेनबा आबाद लाना आबाद हाफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा? औ -औ जेनेबा -जेनेबा जोंना दै थाबाय थानाय जायगायाव बेफोरो बा जेनबा दा पथल जिंखा बेफोरबायदि दि आबादा जाया नंगौ औ दा माइफोरनि थाखायबा दै थाबाय थानाय जायगाफोराव एसे मोजां जायो आरो
ओ । जों जाबाय बिदिनो।
औ।
ओम।
आरो माइबाफोरबावदोंं नामा नोंथां।
मा बुंबावनो दा बर'नि फोरबोफोरनि बागै। बुंना होदो इसे।
ओ बर'नि बर'नि फोरबो ना बर'नि फोरबो बुंब्ला थ जोंना गुबै फोरबोखौ बैसागुखौनो बुंनाय जायो। औ बैसागुआव माने बैसागु आ गोबां गुबुन रोखोमनि थायो। जेनेबा फार्स्ट गिबि बैसागुखौ माने मोसौनि बैसागु। बुंनाय जयो आरो मोसौ बैसागुआव जों मोसौफोरखौ। थुखैयो।
उम।
बिदिनो आरो नेक्स्ट दिना बेखौ मानसि बैसागु बुङो। जेराव मानसिफोरखौ गोदोरा उन्दैखौ मान लालायो औ गामि। आवबो एसे न'खरफोराव फुजा बा माबा बिदि न'खरफोरखौ एसे फोथारस्राङो आरो।
ओ मोसौखौलै नोंसोरनि।
औ अ अ ल लाव फान्थाव दिग्लि लथि बेफोरजों थुखैखांनायनि उनाव एसे। माबानाय जायो आरो बुनायबो जायो जेनेबा माने बेफोरजों बुबा मोसौनि खिसुमान बेमार अ। बेफोर खारोन। होननानै आरो।
उम। ओमफ्राय ओ सातदिन जाया होमबा। बैसागोआ मोसौ बैसागोनि। नेक्स दिननिफ्रायनो माने उन उननिफ्रायनो माने मोसानाय जायो आरो ना।
जायो। सोब जागा लानानै जागा मानसि गुबुन- गुबुन जायगायाव माने मोसानायखो एसे गोबावबो लाखि बिदिनो जायो ओ सोरनियावबा सान सोरबा आरो सप्तासेबो मोसानाय जायो आरो।
औ ओमफ्राय जों जाबो इदिनो एखेआनो माने गोबां जागायावनो इदि एखे सोलियजोबो आरोना गोदोथ माने खोनानायाव आरो ना। एखुस दिन नैजिसे सान नामा लाखि नाय जाय मोन नामा उम लं बावबायलै इसे ओ गोदो आरो गोदो गोदाय नैजिसे सान नामा सोलियोमोननो माने मोसौ मोसौनि बिदिनो सा सप्तासे आरो सप्तासे नामा फालियो मोननो। आं इदि बाय खोनादोंमोन आरो।
औ
मोसौनि बैसागो ओमफ्राय मानसिनि बेलेग बेलेग माने सप्तासे सप्तासे लाखिजोबोमोन
औ आरो नोंथांमोननि जा उम नोंथांमोननि जा औ नोंथांमोननि जा बैसागुआव बायदिसिना मेगं फोर मेगं खाबथिंनानै जानाय जायोना जाया?
जायो माने धिं उम धिंखिया होनो। खिया दिंखिया जों ओमफ्राय दाउदै। दाउदै फोननानै एवनानै जानाय जायो आरो। ओमफ्राय ओंखामखौ हरसे सिगाङावनो सोमना दोनखानायखो जायोलै। ओंखाम गोजां उम। बिखौ जानाय जायो आरो।
आरो फुंखा बायदिसिना मैगंफोर जानाय जायोना नोंथां?
फुंखा माने ओ बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन माने लाब्रा आरो।
औ औ
औ जानाय जायो।
औ
इदि जानाय जायो । ओमफ्राय आरो माबाफोर बुंबावनो दं नामा नोंथां ।
औ आं सोंनो सानदों नोंथाङा जेनेबा दा जोंनाथ बोथोरा मा होनो दैज्लां बोथोर नङा होनबा औ दैज्लां बोथ बोथोराव नोंथांमोननि जा माइनि बागै आरो बेलेग फोरमायबा मावबावो नामा? आबादफोर
आबाद ना दैज्लां बोथोरनि
औ
दैज्लां बोथोराव थ दा पटल पटलबो गायनो हायो नङा होमबा।
औ पथल गायजायो दा बाय
उम पटल उम पटल इदिनो आरो दैज्लां आबादनि जि जा जा आबाद दङ । बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो। माने आबाद मावनाय जायो । उम माने आबादनि सायाव आङो बानल्से गैया । नलेज माने बावजोबायलै आङो
उम
उम बावलाङोना
औ औ बावलाङो उम
सिंखा इफोरखो दा मोनगोन आरो ना।
औ
उम माने बन्दक लाना गायोमोन। जोंहा आगोलाव हायालाय बुजान दोंमोन आरो ना
ओ
उम जा आफाया गायोमोन ना एयाव थांफानाय जायोमोन एसे एनै। जों मिथियोमोन आरो दा-दाथ'। सेंग्रा मानसिफोरा बांसिनानो आबाद मावनाय जाया नङा मोन बा ओंखायनोन बांद्रा आलिखो आं आलि दानो माने आलिलसो दानो आङो फ्राय खोथियाखो ग्राफ फुंनो लोगोमोनदों बिराद बानायसो जाबाय दानिया
आलि दा आलिखोनो हायनो हाया?
आलि होनो हायो ओमफ्राय ओमफ्राय एफा थाबा हाया आरो आलि दानायखौ मोजांसिन नाङो आङो।
मानो होनबा थाब जायो नालाय
ओ बिराट सिं सायोलै उम दे होमब ना नों ना समाबो जाबाय नालाय औ दे गाबोनफोर लोगो मोनगोन ।